अ नोंथां आंनाव मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो नागिरदोंमोन?
औ
औ नोंथाङा फ्रि दं नामा?
औ औ उदाङैनो दङ।
होमबा सावलाय सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन दे बुं।
अ नोंथां आं बेनोदि बुंनो नागिरनाया नोंसि ओ नोंथां नि गामिथिंजाय सुबुंफोरा माबायदि आबाद हाबा एबा मा मा मावनानै जायो?
जोंनिथिंजायाथ' बांसिनानो माइ आबादखौनो मावना जायो।
औ
जोंनिथिं माने हाया दलहा नालाय
औ औ होनबा नोंथां मोनथि गुद बिखथि
नोंथांमोनथिं खुथ बेक नोंथांमोनथिं बिदिनो खुदबक्ति माबा मोनसे फार्मफोर एबा बिजनेसफोर मावना जाग्रा गैया नामा
जोंथिं दङ दंनायालाय होमबाबो
खम आरोना अ
नोंथाङा दे बुंलाय नोंथां
बुंलाय दे नोंथां
ओमफ्राय नोंथां मिथिनाय मा मा आबाद दं
जोंनिथ' एफा बिदि आबाद मावनानै जाग्रा गैया
औ औ
बिदिसो जे गावब गाव खुद सोरबा सोरबा बिजनेस मावो सोरबा सोरबा साख्रियाल सोरबा सोरबा गावब गाव खुद बेक्थि ब्रयलार फार्म अमा फार्म बिदिनो बोरमा फार्म हांसो मेरला बायदि बायदि फार्म खुलिनानै जायो सोरबा बायदिया मैगं थाइगं आबाद खालामना जायो बेफोरबायदिनो आरो दा थिं गामि ओनसोलाव बिदिनो
बुंफिनलनाय नोंथां बुंफिननाय
बिदिनो गामि ओनसोलाव जुमायफोर फानना जाब फानना जानो मोनगोन ना मोना होनदों
जोंथिंथ' दा जुमाय फानो मोनो आरो माने गोदो फानोमोन
औ औ
माने रायजोआ नेम दाना दोनबाय आरो गामिनि रायजोआ
बिदियानो मोजां नोंथां
औ
नोंथांमोनाथ' दा न'खराव मोजाङैनो दंजोबो ना
मोजाङैनो दं
औ
ओमफाय
नोंथाङा अबेबाफोर खामानि दे बुंलाय दा
नोंथांमोनथिं जौ फानो नामाफोर
दां जोंथिंथ' खायफा खायबा फानो खायफा खायफायानो फाना जोंथिं जौ फाननानैबो जायो नोंथां माखासे
अ
ओमफ्राय नोंथाङा दा औ औ नोंथां बांसिना फाना
ओमफ्राय दा नोंथांङा गरम बन्द'आव अबेबाफोर खामानिफोर मावहैनो थांनो नागिरदों नामा
औ आं बेखौन गरम उनावहाय फैगोन सप्तायावहाय खामानि मावनो थांनो नागिरदों
अ नोंथांङा गोदान थांनो नागिरदों ना ना सोरबा सिनायनाय लोगो दंहैखायो?
आंनाथ' सिनायनाय लोगो दंखायो बे कम्पानियावसो आरोखि खामानिया
अ अ अ कम्पानियालाय मा कम्पानि नोंथां?
कम्पानिखौथ' आं दा मिथिला आं माने आसार बानायो आरो कम्पानिया
अ आसार कम्पानि आरोना
औ थाइजौ आसार थाइबें आसार
औ औ
ओै दालाय नोंथांङा मा मावगोन?
नो ओरैनो दंथ'यो।
अ
सानदों जे आं बे गरम बन्द'आव एसे अबेबाफोर खामानिफोर मावना रां आरजिना लाबोना माबा मोनसेफोर मावनोसै नामा सानदों नोंथां न'आवनो खुदबेकथिनि थाखाय
अ नंगौ नामा
औ
बिदि बिदिबाथ' बिराद मोजांनि बाथ्रा।
औ नोंथां औ
बिदि बिदि मावनो हायोबाथ' बिराद मोजां
औ नोंथां गावनि कुदबेकथिनिबाथाय एसे मोजां जायो।
औ
ओमफ्राय नोंथांङा फालांगि मावनायनि बागै मा सानो औ
दा आंथ' फालांगियाव एफा गोसोबो गैया।
औ
आं मोनसे गावनि न'आवनो मोनसे गेलामालसो खुलिनो सानदों नोंथां हारसिं दै आरोना
औ
नोंथांङाबो बिदिफोर माबासे मावनो सानदों नामा?
आंङाथ' दा बेजि थांखि गैयथ'आ
नोंथांथिं जि गामि एरिया एबा सेन्टारफोराव गेलामाल गिदिर दं। दखानफोर दंना गैया?
जोंथिंथ' दा गेलामाल दखान दंङ दंनाया ओमबाबो बांसिनानो खम आरो
औ औ खम नुनो मोननाय आरोना
एसे फिसा फिला दं आरो माने।
दा आं नोंथाङाबोथ' गायनाय फुनाय जोब्बानो कम्पानियाव थांसिगोन बायदि मोनदों आं।
औ आं गायनाय जोब्बानो कम्पानियाव थांसै।
आंबो बेफोरखौनो सानदों जि रां आरजिना लाबोनानै गाव गेलामाल खुलिनो
गेलामाल खौ माब्ला माव खालामगोन?
नोंथां आं दा बे गरम बन्द मोननायावनो फुखां गायखांनानै गायखां फुखां ओंखारलांनो सानबाय आंबो बिदिनो कम्पानिफोराव खामानिफोर मावहैसै एसे रां आरजिना लाबोना ओमफ्राय गावनो खालामनो सानबाय आरो आं ‌‌।
अ।
ओमफाय नोंथाङाबो जोंजों थांनो नामा?
नोंथां नोंसिनिजों फ्रि दंबाथ' थांनो हागोन आं। दरमाहा ओ बे रांनि बेसेनफोरासो बेसेबां होयो नोंथां?
राङा बिदिनो जिबा रोजासो जागोन होनदों।
अ जिबा रोजाबा थांजागोन नोंथाङ आं दा मावहैनो नागिरनाया गुरोजाल'मोन नोंथां।
थांनो हागोन जोंजोंनो।
औ नोंथां। खामानियाथ' एसे इजि जागोन बायदि मोनदों आं जेथिया आसार बानायनाय कम्पानिनि
औ औ खामानिया एसे इजिनो ओमफ्राय खामानिखौ नों मोनायावबो मावबा मावनो हागोन आरो माने।
अ अभार डिउटि नायनो हागोन आरो ना?
औ थाइम जोंसो लो
ओमफ्राय रूम बार औ औ ओमफाय रुम भारा होनानै थानांगौ ना गाव गावसोरनो होखागोन जानाय लोंनाय बेफोरनि फेसिलिटिया बोरै नोंथाङा बुजायलाय एसे।
जों जों थ' जोङो रुम बारा थानांगोन आरो माने।
औ औ ओमफाय जानाय लोंनाया नोंथां?
जानाय लोंनाया जों बिदिनो ज ' जों माने जमा थागोन नालाय
औ औ।
ओंखायनो जमा बायनानै जों जानांसिगोन आरो माने।
जायो नोंथां मोजांसो मासाव जिबा रोजा मोनदों जेथिया ना?
औ औ। नोंथाङा माब्ला माब्लाबाफोर थांखांबायबा
नोंथां आंथ' बिदियाव थांफेराखै एबारसो गोदान थांनो नागिरदों।
औ नोंथाङाथ' देेर थांबाय बायदि मोनदों आं ना
नोंथां?
औ
खोनादों नोंथां नोंथाङाथ' थांबाय बायदि मोनदों आंना नोंथांखौ थांफेरगा थांफेराखै सोंदों आं
अ आङो
अ होनबाथ' नों नोंथाङा एसे मिथिजोबखायोआनो जानो हागौ ना
टाइमाथ' जाहांबाय नोंथां।
ओमफ्राय जेनेबा थां थांनोसै थांगोन बायदिबा नोंथाङा खबर खालामफिनदो
औ औ आं खबर खालामगोन थांगोनबा
औ नोंथां माला थांनाय जायो खबर खालामफिनबानो जाबाय आरो
नोंथाङा रेडि थाखाबानो जाबाय आरो थियारि थाखाबानो जाबाय
औ औ जागोन नोंथां जागोन नों जेनेबा एसे इदिनो एसे एसे सिगां खबर होबानो जाबाय नोंथाङा
औ औ आं सिगां खबर होगोन
औ
थांनायाव
समफोरखौबो मिलायनांगोन नालाय
मानि बारायफोरखौ लाबानो जाबाय आरो
औ जागोन नोंथां बेफोरो
जेनेबा बेसेबांसो गोलैगोन नोंथां सासेयाव
बुंफिनलाय
सासेयाव बेसेबांसो गोलैगोन होनदों नोंथां बाराया
भाराया दा कम्पानियाथ' गोजान नालाय
औ औ
माबा सासेयावहाय बिदिनो दुइ तिन हाजारसो गोलैगोन।
अ